खोनादोंना नोंथां?
ओ नों हेलौ
औ खो खोनादों नोंथां नों खोनायाखै नामा?
औ औ खोनादों आंबो नोंथां। नोंथाङा
अ औऔ आं लायो जेबो मावथ'आखौ नोंथां जिरायनासो दं बियो आङो बिदि नङा नोंथां
औ औ जानाय लोंनाया जाखांबाय नामा नोंथाङा?
आङो जानायाथ' जायाखैमोन नोंथां। जानोसो सानदों दसे थानानै जानाय जासिगोन बे
औ औ। दा नोंथाङा फ्रिबालाय माने मोननैसो बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन आं नोंथांनाव।
अ, औ औ नोंथां आङोथ' दायो स्रियानो सोंजागोन नोंथां।
औ औ माने आंथ' गामिनिफ्रायनो जेरावबो थाङाखै माने नोंथाङाथ' बे जायगा बुहुत जाय गा बेरायदों जानो हागौ ओंखायनो नोंथांनाव माने मोननैसो सोंनो सान्दों ओ आंथ' ओ गामिनिफ्रायनो जेरावबो ओंखाराखै दाथ' दैलां बोथोर दैलां बोथोराव माने ओ बेरायनायनि बाथ्रा सोंनो सानदों आरो नोंथांनाव आं जेनेबा।
अ नोंथाङा बुंनाय बायदिबा नोंथाङा हाय आंजों बेरायनायनि सोमोन्दो सावरायनो सानदों अब्ला
औ औ औ।
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां दा जों सानैजों सावरायबा मोजां जागोन औ। नोंथांनि सोंनायखौ आङो फोरमायनो हागोन नोंथां। औ बुंलाय नोंथां।
औ दा माने गोलोम बोथोर समबो दा गोलोम बोथोर समाव माने अबे अबे जायगायाव मोजांसिन जागोन बेरायनो थाखाय माने जेरावबो थांफेराखै नालाय जे नेबा नर्थ इस्ट बा साउथ बिसोर मोननैनि बिथोराव बबेयाव साबसिन सिन जागोन माने? थान्दा बोथोर बा गोलोम बोथोराव आं खोनानो मोनदों ओ गोलोम बोथोरबाबो अबावबा अबावबा थानदा बोथोर ओ जायोनो बे फोर माने अबे अबे जायगायाव दा नों औ नोंथाङा मिथियो जानो हागौ ओंखायनो नोंथांनाव माने सोंनो सानदों आं माने। गोलोम बोथोराव बेरायनो थाखाय अबेयाव मोजांसिन जागोन बेखौ माने सोंनो सानदों आरो नोंथां।
औ नों औ दा नोंथांनि सोंनायखौ औ दा आङो दा नोंथांनि सोंनायखौ आङो प्रस्न'नि उत्तर होनो नाजानोसै ओ गुसुङैबाबो दा नोंथाङा आंनाव प्रसन'खौ सोंबाय आङो बारा जायगा बे खै अब्लाबो आंनाव एसे-एनै बेरायनायनि एक्सपिरियेन्स बा नलेजबो दं दा जे नोंथां नोंथाङा आंनाव सोंदोंमोन दाथ' गरम बोथोर होननानै ओमफ्राय अबे जायगा याव बेरायबा मोजां बा अबे जायगायाव दायो थान्दा जाना दं। बेरायनायनो नि थाखाय बेरायथावना बायदि आरो ओम बेखौनो आङो फोरमायनो नाजानोसै मोननैसो बा मोनथाम जायगा नर्थ इस्ट निल' नङा आङो साउथनिबो मोननैसो जायगा बेरायनायनि थाखाय गरम बोथोराव बा बिदिनो बेरायजाथावथाव खौ आङो फोरमायना होनोसै गुसुङै दायो ओ दायो फार्स्टआवनो ओ अ नायोब्ला नर्थ इस्ट जोंनिबा आ औ औ नर्थ इस्टआवनो जोंनि इण्डियानि सिङावनो नर्थ इस्टआ। दा नर्थइष्टखौ जोङो दा सेभेन सिस्टार्सबो होननानै खोनानो मोनो बा बयबो मिथियोनो जाहैखाबाय दा बेनो जोंनि नर्थ इष्टआ माने गेट बायदि माने लामा बायदि ओ बेनो माने इण्डिया सिं दिन्थिलांग्रा गेट बायदि आरो बेखौ जों बयबो मिथियो गेटेवे अफ आसा ओ आसाम बिदिबो होनो बयबो
औ।
दायो नर्थ इष्टनि सिंनि जायगाखौनो होननोसै आङो दाथ' गरम बोथोर नोंथां बुंनाय बायदि दायो नर्थ इष्टनि जायगा सिङावनो मोननैसो जायगा दङ। ओ जे जायगायाहाय दायो गुसु जाना दं बा गरम जाया गरम माने दाथ' जोंनि आसामाव बहुत जायगायावनो गरम ना दा बिदिनो नर्थ इष्टआव मोननैसो जायगा दं जे दा गरम बोथ थोरावबाबो थान्दा जाना दं बा गरमानो सानाव बिदि जायगाया बुहुत मोजां। आ नोंथाङा आंनाव सोंदोंमोन। ओ आङो मोननैसो फोरमायना होनोसै जायगानि नामखौ ओ नोंथाङा ओ बारा गोजानाव थांनो बादोंब्ला जोंनि
आलादा डिस्ट्रिक दं बा स्टेट दं आसाम बा नर्थ इष्टआवनो बे मोनसे स्टेट नि नामाहायनो जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश होनो जों दा बेस ओ बे स्टेटनि सिङावबो मोनसेयानो नङा गोबां जायगा दं।
औ।
गरमबोथ गुसु जाना थानाय बा गरमानो होननाय। जायगाबो गोबां दं ओम अरुणचल प्रदेशआव नोंथाङा गोजानाव थांनो मादोंबा अरुणाचल प्रदेशथ' आसामावनो दं बा आसामजों नांजाबनायानो बर्डार खाथि-खाथि बारा गोजानबो जाया। थांलाय फैलायबो खालामनो हागोन नोंथाङा बेरायनो लुगैदोंबा दा बिजिनो बुङो। थाङोबा दं जिर' दं। थ बेथ' थावां होननाया बहुद फेमसथ' ब्रफ गोगलैयायो माने नोंथां दाथ' ग' बोथोर बार' गो दाथ' बरफ गोलैहै नाथाय बिदिनो गोजां बोथोराव बररफ गथा गथा गथा गोलैलायो गोबां बुस्थु नोंयाव बिदिनो रोजा रोजा जेकेट आखाइ मुजा जुथा बा थफि बिदिनो माफ्लाब बिदि गानाबा नोङो इयाव थांना थानो हानाया गोब्राब बा इमपसिबोल होनना हमना लादो मानोना बरफ गोैबा टेम्पारेसारा जोंना गोबां ओम गोलैयो खमायो दायो टावां गरम बोथोरबाबो दाबो गोबां गुसु जाना दं
औ
दा नोंथाङा गुसु जायगायाव थांनो सानदोंबा गरम बोथोराव बेफोर जायगायाव थांनो हागोन आरो टावांल' नङा बम दिललियाव यावबो हराव बा गुसु जायो मानोना बेफोरो जायगाया गोसो गोजौ हाजो सायावसो दङ जोमैनिख्रायबो गोजौसिनाव बा जोमैखौनो जोङो नुनो मोनो बा जोमैनि गोजौआवसो दं बिदि मोनखायो जों बा नोंथाङा फट' साफायबानो आन्दास मोनखागोन जे जोङो जोमै गोजौबा जोमैखौ दांदों बायदि मोनै लायो हाजो गोजावसो जि गोजौ गोजौ मानखोनांगौ हाजो लामायाबो गोला जोमैनि गोजौथायावसो माने बे जायगायाव बारा सान्दुं नाङा गोबां गुसु जायो आरो अरुनाचल होननायाथ' जोबोद समायना हाजो सोरगिदिंजों बेंफ बेंफंजोबनाय दैसा दैमा
औ
समायना रमायना दंफां गोदान माने बिदिनो फाइन ट्रि मा ट्रि आरो चेरि ब्लसाम मा ब्लसाम बिदिनो दङ गोबां गोबां समायना मा बुंबावनो आरो आं नोंथां दा नोंथांखौ आङो बुंगोन नोंथाङा खनसे थांना नायबानो नुहैजोबगोन बा द एक्सपिरियेन्स मोनजोबगोन दा आङो नर्थ इस्टनिखौथ' बुंखाबायानो आरो दंबायो बिदिनो जेरै गुवाहाटि बारनानै मेघालया मेघालयआवबो गोबां समायना समायना जायगा दङ बांबा दैसा दैमा दङ बे जायगायावबो हाजो बेंफबनाय सोरगिदिं गोबां गुसु जायो दाबो गुसुआनो जाना दं बे आं बारा थाङाखै मेघालआव नाथाय गोबां मेघाल मेघालयआव जोङो ओ बिदिनो ओ जरना जरना जरनानिओम जेंनानि ओ बिदिनो स्टेट होननानै मिथियो इंराजिनि जोङो वाटारफल स्टेट होननानै मोनथियो मानोना मेघालयआव गोबां रोखोमनि जरना नुनो मोनो जोङो मोनसेल' नङा गोबां गोबां माने बुहुत बिदिनो सातथा आदथा रना जों नुनो मोनो मोजां मोजां समायना जायगायाव दा बेफोरनो जाहैबाय नर्थ इस्टनि मोजां मोजां जायगा बेराय थावना बेराय थावना जायगाया आङो मोननैसो बुंथ'बाय गोबां दं दा बुं अब्ला गोबां समबो लागोन आं बुंजोबथ'ला दा आङो नोंथां सोंनाय बायदि ओ प्रसननि उत्तरखौ होबावनोसै नोंथाङा जे साउथावबो जायगा मा मा दं बेखौ सोंदोंमोन बिनि आं
औ
नाजानोसै फोरमायनो बेखौ आ साउथावबो दं गोबां गोबां जायगा बेरायनो जोंनि इण्डियानि सिङाव बेखौ जों साउथ इण्डिया होनो जेरै जाहैबाय गवा बच होननाय जायगा बेयाव माने गरमबाबो माने बेरायनो जोबोद मोजां बिसथ' बिदिनो दैसाजों दैमाजों बेंफब नाय नालाय ओरैनो सामाज गोबां थाङनायाव बेरायनो दैयाव सानस्रिनो दैयाबो गोग्गो आरो बेयाव गोबां टुरिस्टबो थाङो फुरा दुनियानि मानसिफोरानो गवा होनबाथाय सिनायजोबो मिथिजोबो बेरायग्रा जायगा होननानै ओरैनो दैसाजों बेंफबजनाय जायगा होननानै थान्दा जायो होननानै थियो दा बेल' नङा ओरै गोबां जायगा दं जोंनि साउथावहाय साउथ इण्डियाआवहाय दा आङो बेखौनो बुंनो नाजाबाय नोंथाङा माबा फोर सोंबावगो नामा सोंनो हागोन सोंबावोबा
औ औ दा नोंथाङाथ' जेबायदि बुंबाय जायगानि बाथ्राय जोंनि नर्ट इस्टआव बहु दं आंबो बांद्राय मिथिनाययामोन नर्थ इस्वबो जोंनि बिदि बिराद जायगा दं बेराय आङो दा नोंथां होननाय बायदि म माने साउथाव थांस्लाय स्लाय नर्थ इस्ट आवनो बेरायनानै नायग्रोनोसै बिसेबां मोजां जायगा दं आरो मा मा नुनो थाङो औ बेफोरखौ आं नायग्रोनोसै उनावहाय नर्थ इस्टखौ बेरायखांबा साउथव थांनोसै दा नोंथाङाथ' नर्थ इस्टवनो बुहुत मोजां मोजां थान्दा जायगाबो दं होनबाय आं दा गोलोम बोथोरहाय ज जेनेबा थान्दा जायगा नायखादोंमोन बबावहाय थान्दा जायगा बेयाव थांनो होननानैसो माने आङो नोंथां जोंनाव सोंनो सोंहरदोंमोन आरो सोंहरनाय जादोंमोन औ दा नोंथाङा बुंबा जेनेबा नर्थ इस्ट आवनो बुहुद रोखोम रोखोमनि जायगा दं आरो थान्दाबो जों दा आंङो जेनेबा साउथाव थांस्लायस्लाय आं नर्थ इस्टव नो बेरायनानैनागो्सै बेसेबां मोजां मोजां नङाबा उनाव फोरावहाय थांनानै नायनोसै आरो दा औ
औ नोंथां औ
औ
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिया थिगानो नोंथ नोंथाङा बिदिनो खालामना नायदो फार्स्टावथ' नर्थ इस्टआवनो बेरायग्रोदों मानोना गोबां जायगा दं मोजां मोजां समायना समायना आ नटिसखौनो बेरायग्रदो दा नोंथां आ आंना समाबो जाबायमोन ओ ओ आङो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा बे ससेयावनो आं आंना फनाहाय नोंजोंहाय दोनथ'नाय जासिगोन
औ औ दे दे नोंथांनाबो एसे खामानि दंबालाय
औ अब्लालाय गोजोन्थों नोंथां दोननाय जाबाय